हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथां औ औ औ नोंथांजों आं अनला ओंख्रिनि सायाव एसे सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां।
जों अनला औ औ। जों अनला ओंख्रिखौ माबादिहै खालामनानै माबादिहै जायो? नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ अनला ओंख्रिआ माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो। माइरंनिफ्राय माइरं खौ जोङो गिबियावनो सोमग्रोना लानांगौ। बा खायफाया लोगो लोगो सुनानैबो बेखौ। जे दैखौ सरद होनानै देनाय देयो।
औ।
एसे सोमनानै, सुनानै दोनो दसे खमायहाय। आरो बेखौ साब बेखौ दसे समनि थाखाय सोमना दोननानै सुगुरनानै लायो सुनानै बे अ थबसि -थफसि बा दिंखि बिदियाव देनायखौ नुनो मोनो अ
औ।
आथिखालनि मुगायावथ' दा सोलिबाय थानायाव जाय ग्रेन्डार मेचिन बे फोरफोरजोंबो उननो हाखाया
औ।
बेनिफ्रायनो जोङो बेखौ अन -अन गुन्दै खालामग्रोना लानांगौ गुन्दै खालामग्रोना लानांगौ मायरंखौ लानानै बेखौ जों अनला गोबां अ बायदिसिना बुस्थुफोरजों जानो हायो। दै जेरै दाउ, लकेल दाउ, बा अमा, बा ना बा साम' बेफोरजोंबो जायो जोङो अनलाखौ। अ बेनिफ्राय जोङो आं आं दा बुंनांगौसे आङो दाउ बेदरजों माबायदि जायो? बेखौ जों आं दा एसे फोरमायलांसैनो
औ -औ।
बेदरजों जायो होनना बुङोब्ला जोङो ओ गिबियावनो ओ दउ दाउ बेदरफोर लाग्रोबाय लानानै बेखौ खौ जोङो अ मो-मोजांयै एवख्रामनानै लाना गौ अ ऐवनानै बेयाव जोङो जिखिनि होनो गोनां बुस्थु बेफोरखौ होनानै लानांगो। जेरै गिबियावनो थाव गुबै थाव ओ जायखौ जोङो बेसरनि ओमफ्राय मोननाय थाव बेखौ जों होनानै लानांगौ अम औ औ। नायनि उनाव थावा एसे गरम जाबोला जोङो बेयाव ओ पियास पियास सेरनानै होनांगौ होनाय बिदिनो जोङो ओ गोबां मस्ला मस्लि होनोबो हायो जे-जेरै एसे खड जानायनि थाखाय बानलु बा हायजें जाब्रां ओ सामब्राम गुफुर ओ बिदि जिरा गुन्दै बेफोरखौबो होनानै लानांगौ आं बेब खौ होनानै जों एवफ्रामनानै लान बैयो मोजाङै एसे मोनलायनाय एवफ्रामना लानांगौ लानानै जोङो ओ खायफा खायफाया ओ खांथ'नानैबो दोनो ओ खायफाया आरो डाइरेक्टनो एवफ्रामनाया जुदि बि मोजां जायोब्ला ओ बेयाव ओ दैखौबो होखाना लानाय लायो आरो खायफाया ओ खांनानैबो दोनथ'यो बिदिनो जोङो ओ होब खेबसेनो बेदरखौ सारायाव होबाबो होब होफाजायो आरो खांना दोनबाबो दोनजायो बेनिफ्राय जोङो दैहो ओ दै होनानै लानांगौ सारायाव एसे बुरजायैनो खानांगौ होखानानै बेयाव दैया एसे ग्लब ग्लब गोदौब्ला जोङो बेयाव अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सारनानै होयो। फ्रि-फ्रि सारना होनानै। जोङो ओ बेयाव ओ ओ। बहाबाफोर जेन'बा ओ गथाबो जाना थाफ्लाङो ना। बेनि थाखाय जों बेयाव सागं सागंबो बाहायनाय जायो। ओ सागंजों बिखौ मोज जों साना लानानै बेयाव ओ बेदर खांना दोननायबा। बेफोरखौ जोङो होनानै होनांगौ आरो जोङो। गोथाव मोननो थाखाय बे अनला ओंख्रियाव ओ गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया दुन्दिया बिदिखौबो होयो जोङो ओ बिनिफ्राय जोङो ओ खार खारै ओंख्रैसो नालाय जोङो आरो ओंख्रियाव जोङो गोदौबायाय थानाय समाव जोङो खारैखौ बो होनानै लानांगौ जिमान खिनि सोरा जिखिनि नांगौ बेखिनि खारैखौ जखा खालामनानै होनाय होनांगौ बेनिफ्राय जोङो बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ। होनानै। ओफ्रायनो जायो अनला बेखौनो जोङो जानानै गोथाव मोनो। ओ। नोंथाङाबो अनलाजों साम बेखौ माबायदि सङोनिबागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ। जों अनला अनलाखौ संनो थाखाय जोङो।
अनला सोंनायनि बागै एसे फोरमायनाय
अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो अनलाखौ मे ओ। माइरं नांगौ जायो आरो जोंनो माइरं बे माइरंखौ औ बे बे एसे माइरं लानानै जोङो बेखौ खौ सुनानै दसे दसे समनि थाखाय जों बेखौ बेनि दैखौ सरनो थाखाय जोङो बेखौ दसे दोनथनांगौ आरो फोराननानै औ बेनि उनाव बेयो रानबाथाय बेखौ जोङो दिंखिफोराव देनो हायो बेफोरबायदि ओ दिंखि बा थबसि बेफोरबाय बेयाव जों देना नानै बेखौ गुन्दै खालामो आरो अनखौ बेखौ गुन्दै खालाम औ बेनि उनाव जों गुन्दै खालामना दोनो बिदि दोननानै ओ सारायाव जों दै होयो जे बे दैखौ जोङो दसे समनि थाखाय ग्लब ग्लब गोदौ होनांगौ आरो। बेखौ गोदौ होनांगौ बेनि उनाव जोङो उम बे अनला ओंख्रिखौ बे गोदौनाय दैयाव सारना होनांगौ आरो बिदिसो सारना होनानै जों बेखौ एरबाय थानांगौ सागं बा गारबा बेफोरबायदिजों जोङो एरना एरनांगौ आरो औ बेनि उनाव जों
औ औ
आरो जुदि जों साम'जों बे खौ संनोबा साम'खौ जों गिबियावनो एवफ्रामग्रोनानै लानांगौ आरो बेखौ एवफ्रामनायनि उनावसो जों बे अनला ओंख्रियाव बेखौ होनो हायो बिदिनो जों अनदला ओंख्रिजों साम'जों सं नाय जायो आरो
अ नंगौ
औ आरो जों अनला ओंख्रिखौ गुबुन रोखोमै संनो हायो जेरै औवा मेवाइ, औवानिफ्राय ओंखारनाय गाजा। औ। बेजोंबो संनो हायो आरो गोबां ओ गोखा गोखा बिबार जेरै सेवालि बासिगि बेफोरबायदिजों जोङो संनानै जानो हा यो आरो बेफोरबायदिहाय। ओम बे नोंथाङा मा मा रो खोमै अनला ओंख्रिखौ संनानै जाफेरबाय नोंथाङा एसे नोंलाय
ओ बिदिनो जोङो अनला खारैखो ओ लाइ लाइफोरजोंबो लाइ ओंख्रि जायखौ बुङो जोङो अनला फाख्रि लाइ बिलाइफोरजोंबो जानाय जायो। लाइजों अनला फाख्रि मा बादि स सङो बेनि बागै फोरमायना ओ जोङो गिबियावनो जेनबा उम लाइखौ जोङो साफा सोमना लानांगौ लानानै जोङो एसे सिगाङाव बुंलांनाय बायदिनो जोङो अनखौ देग्रोना लानांगौ लानानै ओ लाइ खौ होनोब्ला जोङो लाइखौ साफा सुना लानांगोन लानानै बेखौ जोङो मिस मिस हानांगोन। मिहि मिहि हानानै जोङो बेखौ ओ खारैफोरजों खारैफोरजों रहाय होना लानांगौ। लानानै आ जि खिनि होनो गोनां मस्ला मस्लि बेफोरखौ होनो थाखाय जोङो देनानै लाग्रोनाय जायो। जेरै जाब्रां उम जाब्रां हाइजें। बानलु थाइसेबा थाइनै। बिदि सामब्राम गुफुर बिदि होनानै ला देनानै लानानै होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो खेबसेनो खारैदो लाइ मैगंखौ खेबसेनो खारैदो रावहाय गुरना लानानै बियो बिनि दैया रानबा जों बेयाव ओ एसे से ओ जखानि नायनानै दैखौ होनाय जायो। एसेबां जेरै अनलाया जाबा दैखौ बुरजा होनांगौ जायो। एसे खमबाथाय खम होनानै बेखौ जोङो ओ सं-संनाय जायो। बिदिनो। आ। आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि सिगाङाव जोङो औवा मेवाइजोंबो जायो होननाया। बिदिनो औवा मेवायखोबो संनाय जायो। जोङो खायफा खायफाया औवा मेवाइखौ ओ पियासजोंबो एवफ्रामग्रोना लायो। आरो खायफाया खेबसेनो खारै होनानै रहायग्रोना बो लायो। बिदिनो रहायनानै जेरैबायदि दानि इसे सिगाङाव बुंलांनाय बायदि बिदिनो एखे सेम कन्दिसनावनो संनाय जायो आरो।
औ नोंगौ औ।
नंगौ।
औ।
बिदिनो आरो ओ जोङो सेवालि बिबारजोंबो जायो सेवालि बिबारजोंबो गोथाव जायो। आरो जेबो गैथ्राबा जोङो आलु फोर होनानै बा ओ सयाबिन बि होनानैबो संनानै जायो जों अनला खारैखो उम।
औ।
संनायनि सायावसो जायो आरो संनाया मोजां जाब्लानो माने गोथाव जायो अनला ओंख्रिया। आरो जोङो अनलायाव होनाय खार खारै जायखौ बुङो जों खारै खारैखो जोङो मनिफ्राय मोनो बा जों खार-खारैखो थालिर दंफांनिफ्रायनो मोननाय जायो। बा खारै गैयाब्ला आरो खायफा खायफा फाया ओ सदा सदाखौबो होनानै जाना जायो।
औ बे खारै ओ बे खारै खारै जे होनो जोङो बे खारैखो जों माबोरैहाय बानायहाय जायो जेनेबा बे थालिर बिफांनिफ्राय जों माबोरै मोननो हायो बे खारैखौ
औ जोङो खारैखौ माबायदि मोननो हायो होनोब्ला जोङोनो थालिर बिफां थालिर बिफांखौ दानना लानांगौ थालार बिफांखौ दानना लानायनि लोगो लोगोनो जोङो बेनिफ्राय थालिर बिफांखौ मुवा थुख्रा थुख्रा दानस'नानै बेनि ओ जायखौ बुङो जों फस्ला बेफोरखो जोङो मिहि मिहि जिरनानै लायो आरो दानस'नानै थाबोनाय मादा जायखौ बुंङो जों मादा मादाखौबो जोङो ओ फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा दाननानै लायो लानानै बे खौ जोङो एसे सान्दुं नांनाय जायगायाव ओ फोरानहैनाय जायो फोराननानै जेब्लानि दि बे थालिर बिफाङा रानगोन मादा बा फस्ला बेरानबोला जों बेखौ खावो। खावनानै जों बेनिफ्रायनो खारै मोनो बे खारैयानो ओ बायदिसि सिना रोखोमनि ओ खारै मैगं जाजायो। जेरै सबाय। ओ दालि खारै बा नारजि बेफोर बेफोरखौनो संनानै जायो। जों बे खारिजों
औ नोंगौ नोंथां ओ दे नोंथां होमबा बिदिब्ला जोंना समा जाबाय नालाय दा जों दोनथनोसै नामा होमबा नोंथां औ दे।